हेल'
औ
नोंथाङा खोनाहादों ना?
हेल'
औ नोंथाङा खोना होदों ना?
औ औ खोनाबाय औ खोनाबाय
औ जोबोद मोजां बिदिब्ला आं बे समाव नोंथांखौ फन खालामनायानो जाहैबाय मोनसे गोनांथार आयदा सावरायनो होननानै गोसोखांनानैसो फन खालामदोंमोन नोंथाङा बे समाव सम होनो हागोन ना
हागोन ओं औ हागोन
औ जोबोद मोजां दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदायानो सायख'नानै लानाय आयदायानो जाहैबाय माने बर'फोरनि रांखान्थियारि बिथिं जेनेबा बर'फोरा मा मा खालामनानै रां रांखान्थियारि माने खामायनाय जायो बा बुथुमनाय जायो बिनि बागैनो सावरायनाय नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ अब्ला आंनो आयदानि सायाव सुंद'यै बेखेवनानै होदोनि
औ दे होदो नोंथाङा
औ
उम
दा बर'फोरनि माखासे रांखान्थियारि बिथिं होनोब्ला जों बर' समाजाव माबायदि संसार जायो जों बेखौसो गाहायै नोजोर होग्रोनो गोनां दा बे हिसाबाव जों नोजोर होनानै नायोब्ला बर'फ्रा गाहायै आबादारि जेराव आबाद मावनानै जिउ खुंनाय जायो दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो बर'फोरनि ओ जिउ खुंनाय राहाया गाहायै आबादनि गेजेरजोंनो जायो
औ नोंगौ थारैनो औ औ नंगौ थारैनो
बिनिखायनो ओ बर'फोरा गोदो गोदाय सिगां समनिफ्रायनो जेराव गावसिनि ओनसोलाव जाय आबादफोरखौ ओ मावनानै मोननो हायो बैफोरबायदि आबादखौनो मावनाय जायो आरो जेरै जोङो मोननो हायो गाहायै माइ माइ आबादखौ ला लानो हायो बेनिफ्राय फाथो बेसर सिबिं बिदिनो दालि बिदिनो माखासे बोथोर लानानै आरो माब्लाबा दैज्लां बोथोराव मावजानाय मैगंखौ माबा ओ आबादखौ मावबाय आरो मेसें बोथोराव मावजानाय आबादखौ मेसेङाव मावनानै लायो आरो माने गोबां खस्थ' खालामनानै जेरै ओ माइ गायनायाबोथ' जोबोद खस्थ' दा जोङो गाहायै माइखौनो गाहायै आबाद माव मावनाय जायो माइ माइ गायनाया जोंहा दैज्लाङाव जायो आथिखालाव माने सिगां समावथ' जों मिथिनो मोनो माने माइ आबादाबो जाबायदि सिगांनि समाव माइ जोलै लाखिनाय जायो बे गोजा माइखौनो लाखिनानै माइज्लि खालामनानै दोननाय जायोमोन आरो बेखौनो उननि बोसोर बोरावबो गायफिननाय नाथाय आथिखालाव जोङो साबसिन बेगरखौ मोननो हाबाय आरो जाय बेगरनिफ्राय जों गोबां ओ माइ मोननो हायो जेराव बिगासेयाव जिबानिफ्राय जिदाइन मन गाहामाइ मोननो हानायनि सुबिदाखौ मोननो हाबाय दा बे ख्रे
औ
आबादारि बिथांमोनहा मुलाम्फा गोनां आरो बेल' नङा जेरै फाथो फाथोफोराबो आथिखालाव जों बिनि बेसेनखौ नैजिबा रोजा सरि नैजिबाजौनिफ्राय लानानै थाम रोजानि गेजेराव मोननो हायो महनसेयाव बेबायदिनो जोङो नुनो मोनबावो बर'फोरा जेरै गय बागान खालामनानै आथिखालावथ' जों नुनो मोन्दों बर' समाजाव गोबां गय बागाननि फालांगि खालामनाय बा बागान खालामनायखौ नुनो मोनदों दा बेनि बेबायदि आबाद मावनानै जोंनि बर'फोरा रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो जों मोननो हाबावो जेरै बर' आइजोफोरा ओरैनो जिरायनानै थायालासेनो गावसिनि खामानि मावनायजों लोगोसे अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय हांसो बेफोरबायदिखौ फिनानै रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों बिदिनो आरो मोननो हाबावो जोङो माखासे न'आव जानो थाखाय मावनाय मैगं ना हबानो दा बैफोरबायदि मैगंखौबो बर' आइजोफोरा गामियाव थानाय न' खाथियाव थानाय जेरै दखान गला बेफोराव संखै बानलुांफ लांफिननो थाखाय जोङो न'आव जानो आग्लायनाय मैगंफोरखौ फ बाजाराव फाननो थाखाय माबायो आरो फाननो लाबयो आरो जों खायसे खायसे नुनो मोनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जाय बिथांमोनहा माने ना हमनो गोरों नङाब्ला बिथांमोना माखासे ना हमनानै दैसायाव गुरहैनानै बा दैसानि दैखौ होथेनानै ना सारनानै लायोमोन आरो ज' ज' थांनानै गामियाव सानै साथाम लोगो लानानै ना सारहैयो दा बेजोंबो जोङो जोंनि बर'फोरनि न'खर संसार जानायाव राङारि अन खुंनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो फिसा फिसा ओमफ्राय जोङो आथिखालाव माखासे बेनि सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेरै जोंनि सोलोंथाइनि हारा बांनायजों लोगोसे जोंनि बर' समाजाव गोबां सोलायनाया बे समाव सोलायबाय सोलायनो फैबाय नङा होमबा नोंथां
नोंगौ औ
बिथाङा बे आथिखालनि बर'फोरनि बा बर'फोरा माबोरै राङारि बिथिङाव जौगानो हादों। मा राहायो आथिखालाव बेनि बागै सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन मानो होनबा जों समनि आंखाल औ।
जागोन औ दा बर'फोरनि आथिखालनि रां आरजिनाय नङा होमबा गोदोथ' जोङो माने गोरलैयैहाय राङ जमोन आरोना जेरै नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय गासिबो जेरै दाउमार आ हब ज ग बि बिदिनो ना हमनाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायनि गेजेरजों जों मा खालामो ओ रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ सुंथाय नङा होमबा ओ थिग बेबायदिनो आथिखालावबो आरोना माखासे गामि ओनसोलाव ओ गोदोनि गोदोनि दिनाव जेरैबायदि दाउ अमा फिसिनानै आबाद मावनानै ओ गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय रां आरजि नङा होमबा? बेबायदिनो आथिखालावबो आरो ना। माखासे गामिफोराव बा गामि न'खरफोराव बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो ना। ओ आरो जेरैहाय ना आरि हमनाय बेफोरबो मोनसे रां आरजिनायनि बिनि अनगायैबो जोङो बुंनो हागोन जे माखासे हौवाफोरानो होन हिनजावफोरानो होन आरो ना गोबां मानि गोदान गोदान आदब बाहायनानै जेरै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो। जेरैहाय जोङो बुंनो हायोओ बर' बर' आइजोफोरखौनो आं बुंनोसै बर' आइजोफोरा जेरैहाय आथिखालाव ओ मै गं थाइगंफोरनि फायखारि खालामनाय बिदि बेबायदि खालामनानै रां आरजियो आरो माने बाजारफोराव बा गलाफोराव फानहैनानै आरो बेनि अनगायैबो जेरै जोङो मा बर' आइजोफोरखौ बेदर आरि फाननायखौबो जों नुनो मोनो मोन आरो जेरै दाउ ओ दाउफोरखौनो होनदोंो नोङो दाउ ब्रयलार फोर बिदि फानो आरो खाय फा खायफा औ आरो बिनि अनगायैबो जोङो मा बर' आइजो फोरा माखासे जेरै जोंनिनो गानग्रा जोमग्रा जेरै दख'ना जोमग्रा जेरैहाय गामसा गासैबो माने गानग्रा जोमग्राफोरनि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो ना गाव गावनो माने ओ मोनसे ओ दखान खुलिनानै बिदिनो माने आथिखालथ' अनलाइन नङा होमबा माने ससियेल मिडिया जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों बा अनलाइननि गेजेरजों जोङो माने डिलिभारि खालामारनायखौबो नुनो मोनसै आरो ना आथि
नोंगौ थारैनो
औ बेबायदिनो बियो ओ बियो बेबायदिनो माने रां खामायो आरोना आरो बेनि अनगायैबो जेरै मेचिन सुनाय जेरै गस्ला बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा सुनो था खाइ मिसिन फसंथान खालामनाय बा ओ बिदिनो गावल' माने सुवालासिनो माखासे खाथि खालानि जे लाइमोनफोरखौहाय फोरोंनानै रां आरजिनाय बेबायदि नुनो मोनसै आरोना दा ओ बिनि अनगायैबो माने हौवाफोराथ' हौवाफोर जाहैखाबाय ओ बिसोरथ' जोङो बुंखायो नङा होनबा हौवाफोरा माने ओ न'नि ओ हिनजावफोरा न'नि आरो हौवाफोरा बायेरानि मानसि बिदि होननानै जोंनि ओ बाथ्रायाव दङ नङा होनबा थिगबायदिनो हौवाफोराबो हागौ मानि आरो ना गावनि न'खर नखरखौ सुंथानो बा गथ' गथायनि थाखाय बा न'खरनि थाखाय आरो ना बा जिउनि थाखाय ओ माब्रैहाय जों रांखान्थि खामायनो हागोन बेनि राहाखौ खौ नागिर नागिरो आरो ना आरो बेबायदि नागिरनानैनो मा खालामो ओ रांखान्थि खामायो आरो दा बेबायदि होननानै थाङोब्ला होन ओ बुङोब्लाथाय मा बिसोरो ओ गोबां रोखोमै जेरै आबाद मावनाय ओमफाय जेनेबा जेरै बोरमाफोरनि जेरै दाउफोरनि फार्म खालामनाय नङा होमबा अमाफोरनि फार्म खालामनाय बेबायदि खालामनानै माने रां आर्जिनायखौ नुनो मोनो आरो ना ओमफ्राय गोबां माने गोदान गोदान आबादफोर जे आथिखालाव फैनाय जेरै जों नुनो मोनो आथिखाल माने ओ माखासे फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं फोरनि ओ जोङो मा आबाद मावनाय नुनो मोनसै आरो जेरैहाय जों बुंनो हायो आथिखालाव गोबां माने ड्रागोन ड्रागन फ्रुइटस होनो ना जायखौ बेखौ माने गोबां मावनायखौ नुनो मोनसै आरो ना दा बेबायदिखौबो गोबां हायाव मानि बिगा नै बिगाथामनि बारा आरो ना सोरबाबा दस बिगा पास बिगा बेबायदिनो ओ मावनायखौ नुनो मोनसै आरो
नंगौ थारैनो बैग्रि बैग्रि फिथाइ नङा होमबा नों बेफोरबो आथिखालाव मावजानाय आरो जों गोदानै मोननो हाबावो जेरै खख'वा बिफां गायगासिनो जोंनि बर' फोरनि ओनसोलफोराव आरो भेनिला दा बेफोरबायदि गोदान आबाद खौबो जोंनि दानि बर'फोरा समजों लोगोसे ओ मावदों आरो बेनिफ्राय मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै मिजिं लानानै ओ जोथोन लागासिनो दं आरो नोंथां नंगौ आं बे मोनसेखौ बुंबावनि मानो होनबा बर' आइजोफोरा आथिखालाव उन जानानै थायाखै समजों लोगोसे जेरै सोलोंथाइ लानायनि उनाव रां आरजि जिनायाव जाय जेरै हागौ ओरै बादा बादि ओ समजों जुजिगासिनो माखासेया फोरोंगिरि खामानि मावनानै माखासे अफिसफोराव खामानि मावनानै आरो सोरबाया फालांगि मावनानै सोरबा बिउटि पार्लार बेफोरबायदि जाय जेरै हागौ एरै माने राहाखौ लानानै आथिखाल मुगायाव माबोरै ओ गुबुन हारिया थांनानै थादों जोंनि बर' आइजोफोराबो बेबायदि राहाखौ लागासिनो होननानै जों बुंनानै बुंनो हायो आरो नोंथां आरो जेरै जों सिगां समावबो मोनबोदों माखासे ओ दुमफावनि फिथा नडा होनबा नोंथां आथिखालावबो जोंनि बर' ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदि दखान साहा गला होनानै ओ जोंनि बर' बिमाफोरा बा बर' हिन्जावफोरा बेफोरबायदि खामानि मावनानै रां आरजिनायखौ मोननो हादों जेरै साहा गला होनानै जाग्रा लोंग्रा मेथाइ एवनायनि गेजेरजोंबो जों माने आथिखाल समाव ओ रां आरजिनायखौ मोननो हायो आरो नोंथां अब्ला नोंथां बे समाव जों गो गोबां माने सुंद' समनि गेजेरावनो जोंनि बर' समाजाव माखासे ओ नेम बा मावनायनि गेजेरजों आरजिनो हानाय रां बर'फोरनि बेनि बागै मिथिनो मोनबाय जोबोद मोजां मोनदों नोंथांजों सावरायनो मोननानै बेबायदिनो उननि समावबो मोजां आयदानि सायाव सावरायनो मोनगोन होननानै आंनिफ्राय गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय
औ दे अब्ला आं गोजोनथों नोंथां